खो ना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां दिनै जोङो बैसागोनि सायाव एसे सावरायनि।
औ जागोन नों थाङा सावरायगोन
औ नों नोंथांमोननि जायगायाव बैसागो बोथोरखौ माबायस दा फालियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो हागोन। जोंनि ओनसोलाव बैसागु बोथोरखौ ओ मोनसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिस हिसाबै फा फालिनाय जायो बे बैसागु बोथोरा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थायो। आरो बे बैसागु बोथोराव गोबां मानसियानो बाहागो लायो जेरै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' ग'थाय गासैबो बे बैसागुआव बाहागो लाना गाजा गोमजा रंजायो मोसायो बैसागुखौ होननो थाङोब्ला ओरैबादिदि बैसागुआ मोननै गिबियावनो जादों ओ मोसौनि ओम जिब जुनारनि बैसागु आरो बायदिसिना मानसिनि बैसागु थिग बेबायदिनो जोङो ओ गिबियाव जोङो बैसागु बोथ बोथोरखौ बरायग्रोनायाव जों जेरै मानसिफोरखौ खनमान होयो बायदिसिना थि बिदिनो आरो गेदेरखौ मान होयो खुलुमो जोङो बैसागु बोथोरावबो बिदिनो मोसायो आरो रंजायो आरो जोंनि हा ओ ट्रेडिसनेल बायदिसिना ड्रेसफोरखौ गानना ओ गाजा गोमजा खालामो नोंथां आं बेखिनि सुंथाब ओ नों नोंथांनि सोंनाय बादि ओ हायाखै बुंनो नोंथाङा एसेबो रोखायै फोरमायना होनो हागोनबा नोंथां
नंगौ नोंथां जोङो बैसागो बोथोर बेथ' जोंनिया गोदान बोसोरखौ बरायनाय बोथोर ओ जेराव जोङो ओ गोजाम बोथोर बोसोरखौ गारनानै गोदान बोथोरखौ एबा गोदान बोस सोरखौ जों बरायनाय जायो। बेबायदिनो बै बैस बैसागु बुङोब्ला जोंनिया। गिबियावनो जोङो, ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। बे मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौ बैसागु फालि थाखाय जोङो बायदिसिना मुवा फोरखौ नांगो जायो। फिथाइ सामथाइ, औ फिथाइ सामथाइ। एबा बिफांनि बि- बिलाइ, आरो बे बिबार बायदिफोरखौ जोंनो नांगौ जायो। आरो बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै माला बनायनानै जोङो ओ मोसौनो गानहोनाय जायो। आरो बे गान होनानै ओ मोसौनो लोगोसे। जोङो बै हांगारखौबो जों खान्थानि हांगार एबा सारायनि हांगारखौ जोङो। थावजों फोननानै थावजों ल' जोङो मोसौनो फोनना होनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो बे मोसौ खौ फोनखांनायनि उनाव। जोङो ओ। दैमा फारसे ज' ज'यै मोसौफोर खौ होलांनो हमो, बे होलांनानै जों मोसौ खौ दैमायाव थुखैहोयो बै थुखैनायाव जोङो, ओ बायदि रोखोमनि जोङो मेथाइ रोजाबनाय नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोङो। ओ मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो लांदां फोथाराव जोङो, बेखौ ओ हेगारनानै बै सानखालिनि थाखाय हेगारनानै होनाय जायो। आरो बे हेगारखांनायनि उनाव नोंथां जोंनियाव, बेवहाय जेब्ला मोसौखौ जोङो मोनाबिलियाव लाना फैफिनगोन। अब्ला बेखौ गोदान जोङो दिरुंजों फागाजों जोङो खानायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेबायदिनो औ बै सानखालिबो। जोङो सु मान मानसिफोरखौ जों गोबाङैनो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं दिंखिया बायदिफोरखौ जों खाना लाबोनानै जोङो गोखा गोखै एबा फिथाइ बिदिनो थाइजौ फि फिथाइ खान्थाल फिथाइ, फिसा फिसा फिथाइफोरखौ जोङो जयै एक्स' एक दा जोङो फिथाइफोरखौ नागिरनानै बा बायदि मुवाफोरखौ नागिरनानै जोङो ज' संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। औ औ। औ बेबायदिनो जोंनिया बैखालि जोङो, मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो। आरो बेनि उननि दिनाव जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बे मानसि बैसागुआव जोङो बै सानखालिनो फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो न'आवनो थानाय बिमा बिफा एबा गेदेरफोरखौ जोङो ओ गिबियावनो बेसोरखौ खुलुमग्रोनाय जायो आरो बे बिसोरनिफ्राय जोङो माने जोङो मान लानायखौ नुनो मोनो नोंथां बेदिनो बेवहाय गामियाव बो बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोलाव बिदिनो जों गोदोरफोरखौ जोङो गोबाङैनो ओ खुलुमहैनायखौ नुनो मोनो नों नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? मा
औ औ नोंथां मानसि बैसागुआव जोंनिया जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बयबो मोनसे थ' गामिनि बोराय बुरै न'खरनि बिमा बिफा बायदिसिनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो मोजाङै दुगैस्राम नोंथांनि बुंनाय बायदियैनो मो जाङै दुगैस्रां लोबस्रांनो फुङावनो मानसि नि बैसागुखालि बयबो ओंखारनानै गेदेरफोरखौ आथिं हम जुबना खुलुमनाय खौ नुनो मोनो आन्थु खेरायना आरो बोर बिनायखौ नुनो मोनो आरो गदेर गोलावफ्राबो गेदेर गेदेर आबै आबौ बिमा बिफा बायदिसिनाफ्राबो बिदा बिब' बेफोरबो बोर होयो जाहाथे बिसोरनि जिउआ मोजां जाथों साननाय फोरा जाफुंथों होननानै आरो बेनिफ्राय जोंनि हारिनि जिहेथु द्रेस बेफोरखौ जोङो गाननानै न'खर न'खर मोसानायखौबो नुनो मोनो आरो बे बैसागुआव जों मोसानायाव जों गोबां आ आरिमुनि बानायनाय दागजु ओ दाम ज देग्रा दामजु आगजु बेफोरखौ नुनो मोनो जेरै-खाम, सिफुं, सेरजा, ज'था गंगना जथा ओ खरखा बायदिफोरखौ लानानै जों न'खर न'खर मोसाबोबाय थानायखौ नुबोदों मोनबोदों आरो बिदिनो खुगा मेथाइ खनो रोजाबो हिनजाव मानसिफ्राबो हौवासाफ्राबो गाजा गोमजायै बयबो जा ओ बयबो दख'ना, आर'नाइ गानो हिन्जावसाफ्रा हौवासा फोरा दाबो गामसा गेन्दिया खर' फावरि लानानै ओ मोसफायो बिदिनो जोङो गोबां सान सान स्निहालागै जोंनि ओनसोल सोलाव मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो फेमास खानायाव जोङो न'खरफ्रोमबो हाबनानै माबा मोनसे मुवाफोरखौ लाना फैयो जेरै ओह मागि गिहैनाय बायदि बयबो ज'यै रंजानायाव जों खाना जानो थाखाय ओ न'खरफ्रोमबो जोंनो बायदिसिना माइरं बा रां एसे हरनाय जायो जाहाथे मोसाग्राफोरनि खस्थ'फ्रा खस्थ' जाहैयो बेफोरो मोजाङै जोबथिखालि बैसागुखौ जों मोजाङै खाना जानानै रंजानो हायो बेनि थाखाय नों नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि बिदिनो मोसानाय मुसुरनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बिदि नुनो थाङो बेवहाय जोङो बे बैसागो होनोब्ला बै सान खालि जोंङो मानसि बैसागो खालि उननि ओ जोंङो मानसि बैसागो जोबखां नायनि उनाव गुबुन सानखालि जोंङो बेखौ गोबांङैनो न' न' थांनानै मोसाहैनाय खौ नुनो मोनो बे मोस थानाय हैनो थाखाय जोंङो बे गाननाय जोमनाया जोंनिया बर' हिसाबै जोंङो गोबांङैनो जोंङो दानानैनो गाननाय दख'ना गोजा गोमो गोथां आरो आर'नाइ बिदि लानानै जोंङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो हौवा मानसिफोरखौ जोंङो गोथां ओ बा गाबनि गामसाजों लोगोसे गुफुर गुफुर गिन्जि आरो आर'नाइ लानानै जोंङो मोसाहैनायखौ नुनो मोनो। आरो बे मोसानो थाखायथ' जोंनिया गोबां दामग्रा देमग्रा ना दामग्रा देग्रा नांगौ जायो। बे दामग्रा देग हिसाबै जोंङो गोबांङैनो जों बाहायनाय धल एबा सिफुं जथा खाम, हारमुनियाम बिदि गोबां जोंङो दामग्राफोरखौ बा हायनाय जायो। बे बाहायनायजों लोगो से बैब फोर धल ओ धल, सिफुं बेफोरजों बै ओ मिथिंगानि समायना रमायना दाव फोरनि जेरै दाव खोऔनि गाबनाय बायदिसिना गाबनाय आरो लोगोसे धल-धल ओ सि फुंनि दामनायजों जोंनि बैफोर जो जोंनि जायगायाव बै बैसाग बैसागु बोथोराव जोबोरैनो माने ओ समायना रमायना गारां मोनसे ओ नुनो मोनो। नोंथां औ बेबायदिनो जोङो न' न' थांनानै जोङो मागिनाय नुनो मोनो बे मागिनायाव जोंनिया सोरबाफोर ओ जि गोसो जानानै हरो बेखौनो जोङो आजावनाय जायो सोरबा जोंनिया माइरं हरो सोरबा बिदिनो जोंनिया ओ रां हरो। बेदिनो जोङो बै ओ नि सान खौ जोङो मोजाङैनो रंजा-बाजा सेंग्रा-सिख्ला, बोराय-बुरै गासैबो ज' ज'यै मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां अ नोंथांनि बुंनाय बा दिनो जों ओनसोलावबो बिदिनो गोबाङै रंजानायखौ नुयो आरो बैसागु बोथोराबो बोसोराव खेबसेल' जायोना आरो बे खौ बरायनायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव गोबां मुखुब जानाय खौ नुयो गोसोफोरखौ हांखुर जानायखौ नुनो मोनो आरो खायफा खायफा जायगायाव बायदिसिना फांसन आरि बायदि फाथिनायखौबो नुनो मोनो बैसागु बोथोराव नोंथां। अब्ला नोंथां औ जोंना एसे समाबो जाबायना नोंथां। नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय मोन्दों नोंथां
थारैनो गोजोनथों नोंथां।
अ गोजोनथों नोंथां।